हेलौ खोनादों ना? हेलौ खोनादों? औ खोनाबायना? औ औ खोनादों। खोनायाखै
खोनादों ना?
औ खोनादों औ नों खोनायाखै ना
हेलौ
औ खोनादों आं आंनिखो खोनायाखै आंनिखो खोनायाखै
हेलौ
औ आं खोनागासिनो
हेलौ हेलौ हेलौ खोनायाखै हेलौ हेलौ आंनि ओमफ्राय दों आंनिया